औ खोनादों नोंथां
औ
औ
आस-आस-आसा खालामो नोंथाङा मोजाङैनो दङ दासान्दि ।
औ दङ' नोंथां दङ'
औ अह नोंथांजों आं दान्दिसे सम ओ जोंनि जा बरनि गोदोनि दानाय लुनाय सि जोम दानाय औ हिसान दानाय
आरो दानि जुगनि दानाय लुनाय बेयाव फारागफोरा माबायदि नुजाथिखो? आरो मा मा सोलायबोखो ओ बेजों गुवारै एसे सावरायनो होननानै आं नोंथांखौ कल खालामदों।
औ हागोन नोंथां सावरायजागोन। ओ आं दा बुंनौसै जै
औ औ
जिथु गोदोनि दानाय लुनाय बर'नि ओ जोबोद मोजांमोन आरो मेहेर गोनां।
औ औ
जों बिजाबाव फरायना मोननाय मटे आरो जोंनि बिमा बिफा गेदेमा सुबुंफोरा खोन्थानाय मथे
औ
गोदोहाय जोंनि बर हारिनि गेजेराव जोबोद ओ रंगिना संगिना गाब गोनां दा बेफोरबादि दानाय लुनाय ओ मोनसे हारिमुजों सोमोन्दो गोनां गाननाय ज जोमनाय बेफोरबादि दायोमोन आरो
औ औ
बिदिनो गंफ्रोमबो न'खर न'खर ओ दानाय लुनायनि जगार जाखिनि नां
औ इसान औ इसानसलि थायोमोन आरो।
औ बेफोरबादि थायोमोन आरो ओ गोदोहाय जो जोंनि बर‌' माहारिनि ओ आइजोफोरा बांसिनै ओ न'आवनो थानानै बिदिनो इन्दि खुन्दुं होनना बुङो नोंथाङा मोनथि जानांगौ बे औ बे खुन्दुं खौ ओ जोङोहाय लाथा एम्फौनिफाय दिहुननाय जायो। ओ बे लाथा लाथा एम्फौआ ओ फिथोब होनना बुङो बे फिथोबखौ ओ जोङोहाय खुन्दुं बानायो बे खुन्दुंखौ जोङो थुननाय होनना बुङो बे थुननानै बे खुन्दुंखौ जोङो ओ मुस्रा सानानै ओ हिसानसालियाव हाय आ दानानै जिनि महर होनाय जायो जि होनना बुंनांगोन जों जायखौ दख'ना गामसा फासोरा बेफोरबायदि आरो ओ बिदिनो जोंनि गोदोनि ओ आजै आजौ बा आबै आबौमोननि स समाव गं फ्रोमबो नखर नखर लाथा एम फौ फिसिनाय जायोमोन ओ लाथा एम्फौ फिसि होनना बुङोब्ला जों गिबियावनो सिखिरि सिख खिरिखौ लाबोनानै ओ बेनिफ्रायनो जोङो लाथा एम खौ मोननाय जायोमोन। आ औ औ औ बिदै दै होनानै बेनिफ्रायनो लाथा एम्फौ औ इन्दि बिलाइ इन्दि इन्दि बिलाइ बिलाइखौ बिसोरो जायोमोन आरो आदार महरै औ बिदिनो इन्दि बिलाइजोंनो बिसोरो बांसिनानो थांना थायो बे एम्फौफोरा ओ बेयो जाबाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे एंगारहायै हारिमुजों सोमोन्दो गोनां एम्फौ होनना बुंनांगोन।
औ औ
ओ बिदिनो बर' हारिनि गेजेराव गोदो दानाय लुनायफोरा जोबोद मेहेरगोनां मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनांमोन ओ मिथिंगानिफ्रायनो जोङो ओ बायदिसिना नुथाय जेरैबायदि दावराय ओ थाइगिर फिथाइ ओ बिदिनो फारौ मेगन आ बेफोरबायदिखौ जों औ बैग्रि बिबार। बेफोरखौ लानानै जों दख'ना फासोरा बे फोरावहाय आगर होनना बुङो। आगरखौ एरनाय जायोमोन आ बर'नि बर' हारिमुनि जि आइजोफोरा गाननाय दखना फासोरा बेफोरावहाय ओ फारौ मेगन आगर ओ दाउस्रि आगर दाउ। थु आगर ओ बेफोरबायदिनो बैग्रि बिबार ओ बैग्रि बिलाइ होनना बुंनांगोन औ बेफोर बायदि आगरखौ एरनाय जों नुयोमोन आरो खोनायोबो दाबो बुंनाय खौ आ बिदिनो मिथिंगानिफ्रायनो बायदिसिना फिथाइ साम थाइ बिलाइ बायदिनिफ्राय नागिर गाननानै द'ख औ दख' खनानि गाब बिदि फासोरानि गाब बिदि खालामनायखौ ओ जायोमोन होननानै जों बिजाबनि गेजेरजोंबो ओ खोनानो मोनदों
आरो आबै आबैमोननि फा बेबो खोनाबोदों आरो
औ औ औ नाथाय बे गोदोनि थांबाय नाथाय दा नैबे समाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरो ओ एसे खम जानायखौ नुनो मोनदों मानो होनना बुङोबा ब्ला आथिखालाव ओ बिदिनो बिगियाननि बिरोंदामिनजों बानायनाय आ गानग्रा जोमग्रा दख'नायानो जा गामसायानो जा जा बा गस्लायानो जा बेफोरखौ जों औ मेसे सिनजों बानायनाय जों मोनखायो बेखायनो जों गावबा गाव आदोर खालामना लानाय जाबाय ओ जों बेफोरखौ बायो बेफोरखौ बानानै जों न'आव दानाय जानाय ओरै नुला बांसिनानो। ओ खोब खम नुस सै आरो नाथाय बेयो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दासिमबो दं होनना बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला बेयो हारिमुनि जोबोद नांजाबथारनाय मोनसे बाहागो बेखौ जों दासिमबो नुयो नाथाय एसे खम नुयो आरो औ। दा नोंथाङा बेनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो सानबावो नामा
अ' नोंथांनिफ्रायथ' जोबोद मोजां मोजां बाथ्राखौ आं मिथिनानैबो मोनबाय।
औ
अ आंबो खायसे खोथाखौ ओ खोनाबोदोंमोन आरो मोनथिनानै मोनदोंमोन आरो। बिदिनो दख'ना फास्रा ओ बायदिसिना जोंहा जा न'आवनो सि जोम इसानसालियाव दायोमोन नालाय जोंनि बर' बिमाफ्रा बर' आइजोफोरा
औ
औ दा नाथाय जों नैबे कोलि जुगाव
औ औ खोलि जुग औ नंगौ नोंथां
मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा समनि आंखाल जानानै फैबाय दायो आरो गावबा गावनि खामानियाव जोबोद बेस्थ' थायो मुखुब जानानै थायो जोङो बि बिनि थाखायनो जोङो न'आव बे दानाय लुनाय बेफोरो जा जोंनि मा होनना बुंगोन बेफोर रोंगौथि थि बेबो जोंना गोमानो हमलांदों आरो औ औ ओ दानि जुगाव नायनो थाङोब्लाथ' गोदोनि ओ समनि आइजोफोरदो ओ फाराग खालामनानै नायोब्ला गोदोनि जा दानाय लुनाय आखा फाखा बेयो जोबोर मोजांमोन औ आरो बेजोंनो औ बेजोंनो जोंनि जा हारिमु जोंनि हारि बेबायदि सिनाय सिनायथिया ओ नुजाथियोमोन आरो औ नाथाय दायो समनि आंखाल आरो बायदिसिना गावनि खामानियाव मुखुब जानानै थानानै जोङो गावबा गावनि जा रोंगौथि बेखौ जोङो खोमाबोदों
औ औ नोंथां
आरो दानि जुगनि गोबां बर' सिख्लाफोरखौनो जोङो ओ दानाय लुनाय रोंनायखौ जों नुनो मोनला मानो रोंलाबो औ औ माने जोङो दा नायनो थाङोब्ला नैबे जुगाव दख'ना फास्रा बेफोरखौ लानाय बेखौ जोङो नुयो नाथाय माखासे मानि गुबुन जा गुबुन हादोरनियानो जा जा गुबुननि जोङो मा होनो हारिमुनि बा हारिमायारि बेफोर खसाबफोरखौ जोङो माने बजबनानै लानायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि आरोखि गुबुनारि गाननाय जोमनायफोरखौ
औ नंगौ नोंथां ओ औ
नोंथाङा आरो माबाफोर माबायदि खौ जोङो लाखिनो आरो फोथांनो हा हागोना हाला बेबो दा जोंनि मोनसे हारिमु बियो आरो बेजोंनो जोंनि हारियाबो सि
औ नोंथां औ नोंथाङा मोजां खोथा सोंदों ओ जों गावनि हारिनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय जों गासैबो बिबानखौ बजबनांगोन ओ जों बिबानखौ दङ होनना सानना लानांगोन थांना थासान्दि ओ जों बिबानखौ नागार नानैबो जों जेबो खामानियाव उदाया ओ बेखायनो गासैबो जोंनि हारिमुखौ बोजबफिननानै जोंनि हारिमुखौ जेन बुहुम नाङैनो गेरेमसा महर होनो थाखाय बै फोर दानाय लुनायखौ दा नैबे समावबो गोदोनि बायदिनो जयै गोरोबलायनानै लाबोफिनोब्ला मोजां जायो आरो बेखौ लाबोफिननो थाखाय सानैसो गोरों सुबुं गोदोनि सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरखौ जों लाफानो नांगोन ओ आं औ आखा फाखा मानसिफोरखौ होननानै आं सानो आरो
दा अब्ला जों जा औ बे दानाय लुनायखौ जोंनि जा बर'नि गोदोनि दानाय लुनाय जोंहा कालसार एबा जोंनि जा हारिमु
औ
बेखौ फोथांना लाखिनो ओ आं सानो मा जोंहा गासै थ' दोङो आरो बिबान दङ नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
औ औ अब्ला नोंथांजों सावरायनानै आरो नोंथांजों फोरमायलायनानै ओ जोबोद गोबां बाथ्रा मोनथिनाबो मोनबाय आरो फोरमायलायनोबो बो हाबाय बेनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंनिसिम
औ
औ उननि समफोराव आरोबाव जोङो ओ गुबुन बायदिसिना आयदाखौ लानानै ओ सावरायबावनो आरोबाव नाजाबावगोन
जागोन नोंथां
औ नोंथां आसा खालामो नोंथाङा आंजों रायज्लायनानै आरो सावरायायनानै ओ गोजोननाय मोन्दों आरो मोजां मोनदों ।
औ नंगौ नोंथां गोजोनथों गोजोनथों नोंथां नंगौ ।
औ औ गोजोननाय थाबाय बिदिब्ला